हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां आंनि बुंनायखौ औ खोनादों नोंथां खोनादों अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो नोंथां ओरैनो दं दा सान्दि
औ ओमफ्राय नोंथांखौ खोनानो मोनदोंदि नोंथाङा माखासे दाउफोरखौ फिसियो होननाय बा दाउ फार्म खालामदों होननाय नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होनो हागोन मा मा
औ नोंथां आं नोंथांनो दाउखौ बोरै फिसियो आं नोंथांनो एसे बेहायबाबो फोरमायनो हागोन नोंथां
दे अब्ला फोरमायनायसै नोंथां
ओ जोंनो गिबियाव नांगोन नोंथां माने एसे बोरि जायगा बा लांदां जायगा नांगोन नोंथां जेराव दै थासोमलाबाया बेबायदिनो जोंहा दाउ दोननो थाखाय नोंनि केपासिटि बायदियै जोङो दाउ दाउनि जायगाखौ खालामनांगौ जेरैहाय नोङो से रोजा दाउ फिसिनोबा नोंनो बेसेबां गिदिर जायगा नांगोन बेखौ हिसाब लानानै जोङो दाउ ओ दाउ दोनग्राखौ खालामनाय जायो।
बेबायदिनो दाउ दोनग्राया गाहायाव ओ एसे गोरा औवाफोरनि ओ जेंलाबफोर हेबनानै होनो नांगौ ओ तिनि बा सारि फुत ओ बिनि उनाव बिनि गोजौ निखौ जोङो ओ मोनसे नेत आ बा मोनसे गेसें ओ औवानि माबा ओ जेनलाबफोर हेबनानै होनो नांगौ आरो जा जायजों माने बार हाबो अपाद्राय गरम जानो नाङा गरम जाहोनाङा आरो गोजां बोथोरावबो बेबायदिनो बेबायदिनो खालामनानै ओमफफ्राय गोजौआव जोङो ओ मोनसे गुवार गुवार बस्था बा मोन बेबायदि प्लास्टिक बेबाय दङ ओ जाहाथे बेयाव थान्दाद्राय हाबा बिनि थाखाय जोङो ओ बेबायदि केपासिटिखौ सिगाङावनो खालामना लाखाजोबनांगौ आरो नोंथां दाउ सोनायनि सिगां जोंहा बेफोरबायदिखौ ओ खालामजोबना लाखानांगौ। जाहाथे ओ जि बोथोर फैयो बे बोथोरजों ओ गोजां बोथोरबाबो जेबो नोंनि दाउआ बा दाउफोरा जेबा खस्थ' मोननानै बा थैया। बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदिखौ लाखानांगोन आरो जोंहा मोनसे ओ दाउ फिनायनि सिगां आरो मोनसे खोथाखौ ओ सोलोंना लानाया जोबोर गोनां मानो होनबा जोंहा सम मथे ओ भेक्सिन जायखौ जों गथ'फोरनो पलिय' पलिय' होयोना नोंथां? बेबायदि जोंहा ओ भेक्सिननि गोनांथि जायो दाउनोबो ओ दाउआ गोबां बेमार दङ। ओ बुंनो थाङोबा जोंहा मोनसे गोजां बोथोराव मोनसे बेमार फैथारो नोंथां। जाय बेमारा जोंनि न' न'खर न'खरनि दाव माखाखौ लांदां लुंदां माने फोथैजोबो आरो थेन्थाव थेनथाव बाब्राब बाब्राब थैयो दा बैफोरबायदि बेरामा
माने फारामाव बा नोंनि फारामावबो बेबायदि सन्देरा बेनि थाखाय जोङो सम माने ओ गिबि ओ दावउदैनिफ्राय गिबि ओंखार जेननायनिफ्राय जोंहा मोनसे ओ भेक्सिन दङ। जाय भेक्सि जायो बाय जोङो खरा खरि जाया दा मानसियाबो जायोना नोंथां ओ लेंग्राव लांग्रा बे बेबायदि ओ पलिअ' फोर मोनजायाबा बेबायदि जायोना दा दाउनि ओ बेलायावबो बेबायदि जायो आरो नोंथां। माने फार्स्ट दिनावनो जोङो बे भेक्सिनखौ होनाय जायो बे खरा खरि थाबायनो हायिया बे भेक्सिनखौ होयोबाथाय थाबायनो हायो आरो नोंथां। नङाबा बियो बेबायदि बिदिनो थाबायनो हायि जानो हायैयनो थैलाङो आरो बिनि उनाव जोंहा हप्तासेनि उनावबो होनाय दङ बेबायदिनो ओ हप्थानैनि उनाव हप्थाथामनि उनाव मास मोनसेनि उनाव मास मोनथामनि उनाव बेबायदि होनाय दं आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो दाउखौ ओ जुदि बेरनि बेदरनि थाखाय फिसियो अब्लाथाय जोङो मोनथाम भेक्सिन होनो नांगौ। भेक्सिना जोंहा बेबायदि नङाखि ओ ओ बे इन्जेकसनजों थुनाय बेबायदि नङा इन्जेकसनजों थुनायखौ नोङो जुदि बै दाउ बिमाखौ जुदि अराय समनि थाखाय लाखिनो बा अराय समनि थाखाय दोनथारनो दा दाउ दै दैहोबाय थानो थाखाय दोननोबासो जोङो ओ इन्जेकसनजों होनाय जायो नङाबा जोङो जेरै पलिअ'खौ गथ'फोरनो होय ना बेबायदिनो जोंहा मेगनाव ओमफ्राय गन्थं बे गन्थं गुदुं जे थायोना दाउनि बेयाव होनो नांगौ आरो बेयाव थोबसे थोबसे बेबायदिनो थोबनै बेबायदिल' होनांगौ पलिय'जोंनो एखेनोथां बियो बेबायदिनो जोङो ओ भेक्सिन होआलासिनो दाउखौ फिसिनो नाङा आरो। भेक्सिन होआलासिनो फिसियोबा बेयाव जोङो माब्लानि समावदि माबायदि बेमार फैगोन दा जोंहा फिसियोब्लाबो बेबायदि भेक्सिन होआलासिनो फिसियोबाथाय उनाव माने गासिबो ओ थंख' बा ओ लस जानायनि सान्स थायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि आइडियाखौ बा आदबखौ लानांगौ। जुदि बेफोरबायदि भेक्सिन होनानै बा मुलि बाहायनानै नोंथाङा फियोब्लासो ओ मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो दा दानानि बागै बुंनोसै आं नोंथां दा दानानि बागै बुङोबा जोंहा ओ न'खराव जेरै माइरं खन्थ्रेलनि माइरं माइ गुन्दै ओंखामजों बेबायदि लगायना होयोना नोंथां दा बुंनो थाङोबा बे बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि दानाजों बा आदारजों जोंहा दाउआ थाब देरा आरो माने मोदोमा गोरा आरो ओ थाब देरनो हाया जेरै जोंहा मोनसे ओ दाना दङ ग्रुवार होननाय फार्स्ट फार्स्ट जोंहा हबथासे बा मास मोनसे जाजासिम जोङो मोनसे दाना होननांगौ बे जाहैबाय स्टारटार दाना होनो बेयो जुखाम माबा माबि बेबायदिनो लगायनानै होनाय आरो बेखौ जोङो बेखिनियाव होननांगौ आरो बेनि उनाव जोंहा ओ मोनसे दाना ओ मोनबावो गिदिरखौ जाहोनायनि थाखाय बेनो जाहैबाय ओ ग्रवार ओमफ्राय दउदै दैबाय थानाय समाव जाहोनाया जाहैबाय जाहैबाय लेयार दाना बेखौ जाहोनांगौ आरो जुदि नोंनि दाउआ लेयार दानाखौ बा दैनाय समाव जाहोयोबा कनटिनिउ दैबाय थायो आरो बेबायदि बेबायदि बिदिनो ओ बेबायदि आइदियाजों नोंथाङा फिसिनो हायो आरो नोंथां माने बाराद्राय थोन थोन फिसिनो नाङा आरो मोनसे न'खराव अ जेनेबा मोनसे न'आव बाराद्राय थोन थोन दोननो नाङा आरो। लकेल दाउ फिसियोबाथाय फ्रि रेन्ज एसे खालामना होनांगौआ नोंथां। दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो माबाफोर फिनायनि बा माबा मोनसे आदबफोर ओ
औ नोंथां बे मिथिगौ नोंथां मिथिगौ। आं नोंथांनो हबा जे आं बा आं माने जोंहा जि मावनाय बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै आङो जे मोसौनि फार्म खालामनाय आरो ना नोंथां। माने मोसौ बाथोन जायखौ जों बर'आव मोसौ बाथोन होनना बुङो। बे मोसौ बाथानखौ खालामनो थाखाय नोंथां ओ जोंहा ओ गिबियावनो मोसौ दोननो थाखाय माखासे जायगा नांग्रोगौ जोंनो। हा ए बेखौ जोङो मोसौखौ जे बाथोन खालामनाय बेखौ जोङो हाग्रा सेरावहाय खालामहैनाय जादों।
औ।
मानो होनोब्ला जोंहा हाग्रा सेरावहाय उदाङैनो जोंहा गांसोफोरखौ मोनलाबायो। बेनि थाखाय जों हाग्रा सेरखौ सायख'नानै लानाय जादों आरो ओमफ्राय हाय मोसौ खौ जोङो फिसिनाय बुङोब्ला माने मोसौनिफ्राय माखासे मुलाम्फाफोरखौ जों नागिरनानैसो माने जों फिसिनायखौ जायो आरो। बिदिनो जोंहा मोसौआ गासै माबासो गासै सेजौसोनि खाथियावनो दङ फिसाफोरखौ लानानै बारासो जागोनदां नोंथां। जोंहा गाइखेर होग्रा मोसौआनो गासै माबाखा गासै ओै बाजिसा दंखायो जोंहा थिग बेबायदिनो गाइखेरा मासे मोसौआ गाइखेरखौ सानसेयाव थाम बा नै लिटार बिदि होयो आरो। बिदिनो से लिटाराव जोङो ब्रैजि राङाव बा ब्रैजि राङाव फानहरनाय जायो। ओमफ्रायहाय जोङो सानसेयावहाय मा मोनो होनोब्ला ओ दरोजा बा स्नि रोजा रांखौ जोङो सानसेयाव मोननो हायो आरो बे मोसौ फिसि निफ्राय थेवबाबबो बेखौ जोङो मोसौनावनो खरस खालामफिननांगौ जायो गोबां समावनो। मानो होनोब्ला ङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसौखौ सामलायनो थाखाय सानै मानसि बा मोसौ लाव लावखार होनना बुङो जायखौ बेखौ लानानै दोननाय जाह जादों आरो बे जोंहा जे जायगानि मोसौ जायखौ जों लकेल मोसौ होनो बेनि अनगायैबो जोङो जार्सि मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो जार्सि मोसौखौ जों ओ माबा दङ गासै बे जारसि मोसौखौ जोङो जे उदां फोथाराव आगार हर ला बायनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो मा खालामनांगौ बेनो आलादायैहाय जोङो दाना बायनांगौ जायो। जाय मोसौनि थाखाय बानायजाखानाय ओमफ्राय बे दानाफोरखौ जों बायनानै बिसोरनो होफैनांगौ आरो माखासे गांसोफोरखौ हानानै होफैनांगौ जायो। आरो गोबां गरम जायोब्ला जोङो बेनो मोब्लिबनि गोहोजों जोङो मा होनांगौ फेन फांखा लगायनानै होनांगौ आरो। आरो सम सम बेनो दैबो लुनानै होबाय थानांगौ। बिदिनो जोङो मोसौ फिथाइनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जायो जेरै मोसौनि खि मोसौनि खियाथ' जोंहा मिथिंगायारि हासार होननानै जोबोद मुंदांखा। मोसौनि खि बायदि हासार जों गुबुन हासारखौ जों रुजुना नायोब्ला मोननायानो नङा आरो। बिदिनो जों हासार फाननानै बो मुलाम्फा जायो आरो न'खरनि माखासे आबाद फोथाराव मैगं थाइगं बारियाव आङो बे आबादफोर मोसौनि खि बा हासारखौनो होनानैहाय गोबां मुलाम्फा मोनबोगासिनो दं आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोंहा मोसौखौ दैज्लां बोथोरावहाय आबाद फोथारबा जोंङनो दुब्लि बारियाव आगारनो जोबोद माबा जायो जायगा गैया जायो मानो होनोब्ला जोंहा। जे दैज्लां बोथोराव बांसिन बिबाङैनो गासिबो बे आबाद फोथारावहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो नालाय जायनि जाहोननो जोङो मोसौखौ ओरैनो एंगारहरलाबायायनो बा खाहैनो जोंहा जायगा गैया जायो। बेनिखायनो जोङो बे समावहाय हाग्रायाव लांनांगौ जायो‌ हाग्रायाव लांनानै जोङो गुमहैनांगौ जायो आरो बे हाग्रानिफ्रायनो जों माखासे गांसो मोननो ह मोसौनि थाखाय बिदिनो सम सम गोबां जेंनाखौबो नुनो मोनो जे जेरैहाय मोसौहा माखासे बेमार आजारफोरजों जोंहा मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला आथिं खर सानाय ओमफ्रायहाय सौखा बेरनाय बा आइ बेरनाय बिदिनो उदै दुख्रांनाय बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां बिदि जायोब्ला मा खालामो आङो ओ खाथिनि जि जुनारनि डाक्टर बेखौ लेंहर नानै बिजि मुलिफोर थुनानै मोसौखौ मोजां खालामफिनो। बिदिनो खायफा खायफा समाव मोसौफोरखो ओ थैनांगौबो जायो बेमार आजारनि थाखायनो। माने बिसोरो बेमार आजारखौ बिसोर बिसोरोथ' राव रोङा नालाय जायनि थाखाय जोङो बिसोरनि बेमार आजारखौ मोजाङैबो हमजोबनो हाया जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा मा जायो उम माब्लाबा समावहाय गुबुननि आबाद फोथाराव थांनानै मोसौफोर गांसोफोर बा बै आबाद खौ जाहोयोब्ला आबादनि बिगोमाया फैनानै सोंखारि फैयो आरो माने मोसौनियाबो जोंहा माने मोसौआथ' जेबो मिथिया बिसोर जेखि थाङो बेखौनो जालांखागोन नालाय बिदि जायो। अब्लाबो बेखौ जेबो माबा नांजानांगौ जाया आरो ओमफ्रायहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला हाग्रायाव एंगार हरनाय बे हाग्रायाव एंगार हरनायाव जोंहा गोबां मोगा मोगि जायो जेंनाजों जेरैहाय हाग्रायाव हाबैयोब्ला माखासे ओ मोसाफोराहाय ओ लावखार फोरा एसे आन्दोआव थायोब्ला मोसौफोरखौ अरथारनानै लाङो जाहैयो बेफोरबायदि ख खालामो आरो नाथाय बेफोरबायदि खालामब्लाबो जोङो हाग्रा बिफाननियाव जेबो माबा होनो हाय हाया आरो ओ आर'जलाइ बा माबा मोनसे जोङो जेंनाखौ जोङो फोरमायथिनो हाया मानो होनोब्ला जोङो मालाय जे मालायनि हाग्रायाथ' गुबुन जिब जुनारफोरनि हाग्रानि जुनारफोरनि जायगा जाहैबाय नालाय बिसोरथ' बेयाव थाङोब्लाथाय माने ज जाखागोन माबाखागोन नालाय बेनिखायनो जेबो जोङो बिसोरनि सायाव जेंनाखौ फोरमाय मिथिनो हाया आरो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोसौ हालुवा आंहाथ' मोसौ हालुवाखौ बे मोसौ हालुव जों हाल एवनानै नानैहाय माखासे आबादफोरखौ बेजोंनो मावनाय जायो आरो नोंथां। औ जेरैहाय जों माइनि आबाद बुंनो थां बे बिदिनो कबिनि आबाद लाफानि लाइनि बायदि मैया मैगं थाइगंनि जोङो आबादखौ बे मोसौनि मोसौ हालुवाजों एवनानैहाय माबानो हायो आरो ला मोननो हायो आबादखौ बिदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला जों मोसौखौ फाननानैबो बेसेनखौ जोङो मोननो हायो